नोंथाङा सम दंना
औ सम दं नोंथां
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
सावरायनो हागोन नोंथां
बर'फोरनि संनाय खावनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां बिदिनो बिदिनो बर'फोरनि संनाय खावनाय बुङोब्लाथ' जोंना बिब्दिनो अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि नारजि ओंख्रि थास' बिबार नाफाम बिदि बिब्दिनो बायदि बायदि ओंख्रि दं आरो
औ
यावनो अनला ओंख्रिखौनो बुंग्रोनोसै नोंथां
औ बुं दे
बिब्दिनो अनला ओंख्रि होनना बुङोब्ला गिबियावनो माइरंखौ सुग्रोना लाङो जानाय जायो बिबदिनो माइरंखौ सुग्रोना दोनथ'नानै बिदिनो उलार एबा बिदिनो दिंखि एबा ग्रेनडार मेसिनाव होयोल्बा मेसिननि बे उनग्रा मोनसे खुरै बायसा बेफोरखौ सुग्रोना लानाय जायो बेफोरखौ सुग्रोना लानानै दिेंखि एबा उलारफोरा दैफोरा एसे रानस्रुयोब्लाथाय बिबदिनो माइरंआ दै सर'योब्लाथाय बिबदिनो बेखौ देनाय जायो बेखौ देना लाग्रोबाय गिबियावनो गिबियावनो बेखौ देखांनानै दोनथ'नानै बिबदिनो अर जरायनानै साराय जानबाय साराय जानानै बिब्दिनो बेदर होनोब्ला बेदरखौ एवफ्रामनो थाखाय थाव होबाय थावा एसे दुङोब्लाथाय बेवहाय बेदरखौ संख्रै हालदै होनानै एवफ्रानग्रोनानै लानाय जायो बिबदिनो हायखां थनानै जायो बेदरखौ बेनिफ्राय बासि एबा औवा मेवाइ होनोब्ला बेखौ गिबियावनो संख्रि खारै होनानै खौबो एवफ्रानो ग्रोनाय जायो बेसोरा एसे दै थायो बे दैया रानोब्ला थाय बेवहाय दै होनाय जायो बिब्दिनो ओ बानलु जाब्रां बिदिनो हाइजें बेफोरखौ ग्रेनडार मेसिनाव बेफोरखौ उननानै लानाय जायोबा थबसियावबो देनो हायो जोंहा बेयाव दे खांनानै दोनथ'बाय बिनिफ्राय दै दैया गोदौ गोदौबाथाय बेवहाय ओ अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारना होनाय जायो बिब्दिनो सारखांनानै बिब्दिनो बेदरखौबो होबा बाय बिब्दिनो बानलु नु देना लानायफोरखौबो बिदिनो जमायै होबाय बिदिनो दसे गोबाव गोदौ होनानै बेखौ खौ साखिनानै खांनाय जायो बिब्दिनो नारजि ओंख्रि होनोब्लाथाय बेखौबो बिब्दिनो जोंहा ओ हाथाय बाजारावबो मोननाय जायो बिब्दिनो न न'आवबो गायनाय जायो जोंहा ओ बेखौ ओ फाथोखौ बिदि खानानै लाबोयो ओ खाना खाना लाबोनानै बिब्दिनो सान्दुंआव फोराननाय जायो बिब्दिनो सान दुङाव फोरानखांनानै ओ बेखौ मोजाङै रानब्लायबा थाय बेखौ मोजाङै सायनानै दैयाव एसे सोमहाबनाय जायो सोमहाबखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै सुना लानाय जायो बिब्दिनो सुखांनानै बेखौबो ओ अर जरायनानै ओ सारायखौ जानबाय बिब्दिनो जोंहा नारजि ओंख्रि होनोब्ला थाय जोंहा अमाजोंनो बांसिन जानाय जायो बिब्दिनो अमा बेदरखौबो बिब्दिनो थाव होनानै थावा एसे दुंबायब्लाथाय बेवहाय अमा बेदरखौ एवफ्रामनाय जायो एवफ्राम नानै बेखौहाय दोन्थनाय जायो बेनि उनावहाय नारजिखौ होबाय नारजिखौ होनानै बिब्दिनो खारै होनानै बेखौ ओ गिबियावनो एवफ्रामग्रोननाय जायो बिनि दैया रानोब्लाथाय ओ बेवहाय दै होनाय जायो बेवहाय संख्रि होना लाग्रोनाय जाया मा मानो होनोब्ला ओं नारजियाव संख्रि होग्रोना लायोब्लाथाय बेयोहाय ओ गेब्लेनो नागिरा बिब्दिनो गोदौब्ला बेखौ साबाय सानायनि उनावहाय ओ बेदरखौ होबाय बेनि उनावहाय संख्रिखौ होबाय बेनि उनावहाय ओ एसे गोबौ गोदौ होनानै बेखौ साखिनाय जायो साखिखांनानै ओ संख्रै खारै बेफोरो नांबायब्लाथाय बेखौ खांनाय जायो ओ बिब्दिनो जोंहा थास' बिबार होनोब्ला थास' बिबारखौ जोंहा खारैबो थावबो जानो हायो जोंहा ओ बिब्दिनो थाव जानोब्ला बेयाव गोखै होनाय जायो ओ गिबियावनो थास' बिबार खौ बारि एबा हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनानै मोजाङै सायनाय जायो बिब्दिनो मैथाखौबो हाथाय बाजार एबा जोंहा बारि खना खनलायाव जोंहा बेखौ फोनानै लाखानाय थाखायो। यो सोरहाबा सोरहाबा बेखौबो खानानै मोजाङै सायनानै सुनानै लानाय जायो। दिनो थाव जानोब्ला बेवहाय अर जरायबाय सारायखौ जानबाय थाव होबाय। बिदिनो थावा एसे दुङोब्लाथाय बेयावहाय ओ थास' बिबारखौ होबाय थास' बिबा बारखौ होनानै एवफ्राम ग्रोनाय जायो बिब्दिनो बिनि दैया ओ एसेे रानोब्लाथाय बेवहायबो ओ दैखौ होबाय बेनि उनाव आवहाय गोदौब्ला मैथा होबाय बिब्दिनो बेदर होनोब्ला बे बेदरखौबो एवफ्रामना लाना बिदि बिदिनो गोदौनायाव होनाय जायो बेदरखौबो बिब्दिनो ओ बानलु ओ जा ब्रां बेफोरखौ ओ देना लानाय जायो थास' बिबाराव हाइजें होनाय जाया मान नो होनोब्ला बेवहाय हाइजें होयोब्ला माननाया बांसिन जायो ओ बिब्दिनो गासैखौबो होजोबबाय गोदौनायाव बेदरै ओ मैथा बिब्दिनो ओ बानलु देनायफोरखौबो होग्रोबाय होखांनायनि उनाव दसे गोबौ गोदौ होनानै बेखौबो साखिनानै यै गासिबो नांबायब्ला बेखौ खांनाय जायो बिब्दिनो ना फामखौबो जोंहा थास' बिदिनो थास' बिथराइफोरजों दा जानाय जायो। बिब्दिनो नाफामखौ जों गिबियावनो बारि एबा हाथाय बाजारनिफ्रायबो मोननाय जायो। होयो आरो ना ओ थास' गोसोम थारा एबा ओ दुदालि थास' थारा बेफोरखो बेफोरजों नाफामखौ दि बानायनाय जायो बिब्दिनो लाना फैबाय बिब्दिनो सान्दुङाव मोजाङै फोरानना लानाय जायो थास' थाराफोरखौ बिब्दिनो ओ नाखौबो हाथाय बाजारावबो गोरानबो मोननाय जायो आरो ना बिब्दिनो गोरान लाबोबाय बिदिनो गोरान लाबोनो हायाब्लाबो दुब्लि फोथाराव गुरनायखौनो बिब्दिनो फोराननाय जायो मोजां यै फोरानखांनायनि उनावहाय ओ बिब्दिनो मोजाङै सुनानै फोरानो। जोंना बिदिनो मोजाङै सुना फोराननानै बेखौ दिंखि एबा उलाराव देनाय जायो। बिब्दिनो देनानै थिंख्लि एबा गोदोनि दिनाव हासुङावबो दोननाय जायोमोन। दाना बयामावबो दोनो बिब्दिनो मोजाङै देना लाग्रोनानै बेफोराव सोना दोननाय जायो। बिब्दिनो ओ बेखौ औवा हासुं बिब्दि मोखाङाव एबा बयाम बिब्दि मोखाङाव थिंख्लि बिब्दि ओ मोखाङाव बेखौ मोजाङै हिस्रिफोरजों मोजाङै खाथिनानै जाब खाथेनानै बिब्दिनो खारैबो लिरथेना दोननाय जायो, मानो होनोब्ला खारैखौ ओ लिरथेयोब्ला बिबदिनो थाम्फै बायदिसिनाफोरा हाबनो हाया, बिबदिनो थाम्फैफोर ओ बिदै दैनो हाया जायो। बिब्दिनो जोङो ओं गोबाव सम दोननानै बिब्दिनो जोङो था स' मैगंफोरजों बेखौ खारै होनानै संना जानाय जायो। बिबदिनो जोंहा ओ नाफामखौ बयबो बिदिनो मोजां मोनखानाय जायो। नोंथाङाबो ओ माबाफोर फोनायनो हागोन नामा संनाय खुरनायनि सायाव?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां। गिबियावनो अनला खारैखौ बुंग्रोनोसै। अनला खारैखौ संनांगौबा माइरंखौ जों सुनानै लाग्रोनांगोन आरो थिंखि उलार एबा मिक साराव, आथिखालनि जुगावथ' मिक्सार ओंखारखाबाय बेफोरखौ सुनानै लाग्रोनांगौ जाहै यो, बेखौबो मोजां फोराननांगौ आरो माइरंनि दैया सर'बाथाय माइरंखौ बेवहाय उननानै लानां लाग्रोनांगौ। आरो अमा बेदर आरो अमा बेदर आरो औवा मेवाइजों सङोब्ला बेखौबो हानानै एबा अमा बेदरखौ सुनानै ला ग्रोनानै दै सरहोना दोननांगौ आरो मेवाइखौ एसे सोमनानै दोननांगौ जायो। बिनि उनाव जोङो बेदरखौ होयोब्ला बेदरखौ थाव, पियास, सामब्राम थाव, पियास गासिखौबो होनानै एवफ्रामग्रोना लाना हायखांना दोननांगौ जायो। बिनि उनाव खारै संख्रै होनानै जोङो मेवाइखौबो बेवहायनो एवफ्रामनांगौ जायो। दैया रानजोबबाथाय दैखौ होनांगौ जायो आरो गोदौब्लाथाय माइरंखौ माइरं गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारना होनांगौ जायो, एरै एरै होनांगौ जायो, नङाबा बे गथा खानो गथा खायो। बेनि थाखायनो जों एरनांगौ जायो, सामब्राम, हालदै, हाइजें, बानलु गासिखौबो देनानै गासिखौबो होनांगौ। ओंख्रियाव होनायनि उनाव गोदौहौबाय थानांगौ। बिनि उनाव बिखौ गोदौहोबाय थानानै साखिना नायनांगौ। साखिना नायोब्ला संख्रि फानलु खारैफोरा नांदों ना नाङाखै बेफोरखौ नायनाय जायो। नाङाखै बा बिफोरखौ एसे एसे होनाय जायो आरो होनानै गोदौ होनानै रानजोबबा खांनाय जायो आरो बेखौ सुबाथाय जानो हानाय जाहैबाय आरो साम'खौ बुङोब्ला साम'खौ जों हाथाइनिफ्राय बायनानै मोनो, दैमानिफ्राय गुरना मोनो, जायहा दैमा दं बेहा दैमानिफ्राय खुरना मोनो आरो जायहा हाथाइनिफ्राय लाबोयो बिसोरो हाथाइ निफ्राय बायनानै लाफैयो। बिनि उनाव बिखौ सोमनानै दोननांगौ जायो मानो होनोब्ला बेयो जोबोद गाज्रि मैला थायो साम'आव, बिनि थाखायनो सोमनागो सोमनो गोनां जायो साननै बा सानसे बिदि सोमनांगौ जायो। फिन नङाब्ला बिसिजों बेखौ स्र' सुना लानानै दोनखौ एरख'नांगौ जायो आरो बिनि उननि खिथुखौ दानस'नांगौ जायो नङाब्ला बेखौ जानायाव ओंखारा आरो। बेखौ स्र' सुनानै लानानै गाज्रि नङा। कारजि काजिफोरजों गोखैफोरजों हुनानै लानांगौ सानद्रै नङाबा जेंगायफोराव अब्लासो बियो साफा जागोन जों खोल खोल जागोन। बिनि थाखायनो बेखौ सुना लानांगौ जायो। नङाबा बेनि गाज्रि मैलाफोरा खारा। साम'आव जोबोद गाज्रि मैला थायो बिनि थाखायनो बेखौ सुनांगौ जाहैयो। बिनि उनाव सुखांनानै लाबोनानै सबायजों सङोब्ला सबजों साम'जों सङोब्ला बे सबायाइखौ सोमना दोननांगौ जायो। बिनि सोमना दोननायनि उनाव साम'खौ एवफ्रांनानै साम'आ जेरै एवफ्रामनाया जाहैयो। एवफ्रामबाथाय एसे बेरहैयो जाहैबाथाय गुफुर गुफुर ओंखारहैयो संख्रि होनाय जायो नालाय बेवहाय बेनि थाखायनो एसे खबद उथियो आरो बिनि थाखाय रानजोबबा जेम जेम बिदि ओमफाय दै होना होयो दै होआ सरि बिनि उनाव साम'खौ दोनथ'नाय जाहैयो बिनि उनाव सबायखौ सबाय सोमना दोननायखौ जोङो सारायाव रुग्रोना लानांगौ जायो खारै संख्रि होनानै देनांगौ देना लानाय बुस्थु बुस्थुफोरखौ जेरै जाब्रां हाल्दै हालदै होबाय साब्रां हाइजें फानलुफोरखौ देनानै लानांगौ जायो बेखौ होब फाय होनानै बियो गेब्लेयोब्ला सागं सानानैबो जायो आरो गेब्ले गेब्लेनायनि उनाव साम'खौ एवफ्राना दोनखानाय साम'खौ ज्र' होनांगौ जाहैयो आरो गोदौ गोदौबाय थाब्लाथाय बेयाव खारै संख्रिफोरा नांदा नाङाखै गोदौहोबाय थानानै बेखौ नायनांगौ जायो आरो नाङाखैबा होनांगौ जायो बिनि उनाव खांनानै दोनजायो नायखांनायनि उनाव खांनानै दोनजायो बेनि उनाव सुबाथाय बेयो जानो हानाय जाहैबाय
आरो खांख्राइजों मैथाजों बुङोब्ला खांख्राइखौ जों बायनानैबो मोनो आरो खायफाया दैमा दङबा बे दैमानिफ्राय गुरनानैबो मोनो मोनो गुरखां नायनि उनाव लाबोनानै खांख्राइखौ बोखावनानै स्र' सुना लानानै बोखावनानै मेलेम सेरख'नानै जानो गोनांखिनिखौ दोननानै इखौ दोनथ'नानै मैथाखौ सायग्रोना लानानै मैथाखौ सायग्रोनानै स्र' सुनानै लानानै बेखौबो लाबोबाय ओमफ्राय पियास बानलु होनानै थाव होनानै बेखौ एवफ्राननानै लाबाय खांख्राइखौ एवफ्राना लाबाय सामब्राम बानलु हाइजें होनना देनानै जाब्रां होननानै बेखौ एवफ्रानना लाबाय बिनि उनाव बि होबाय दै इसे गोदौबाथाय मैथाखौ होना होबाय मैथायाबो गेब्लेबाथाय संख्रिखौ एसे नायनानै बिखौ खांना दोननाय जाहैबाय आरो नारजि ओंख्रिखौ बुङोब्ला नारजि